औ नोंथां खुलुमबाय
अ खुलुमबाय गोजोन गोजोन मोनाबिलि दिनैनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय नोंथांनिसिम
नंगौ नोंथांनिसिमबो औ बिदिब्ला नोंथांखौ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि बै बर' गामिफोराव जि जोङो ना हमनो थाङो नाहा मैहायाव थाङो औ बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
नोंथाङा सावरायजागोन नोंथां जोबोद मोजां आयदा बियो
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां नि जायगायाव बैफोर नाहा मैहा थांनायाव एबा मा रोखोमै दाबो नाहा मैाहायाव थाङो माने ना हमनो एबा बायदिसिना हमनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो दा ना हमनाय ना हमनो थांनाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु जाहैबाय दा जोंनिया बर' रायजो फोरा गामि गफायाव थाग्रा नालाय गोदो गोदाय निफ्रायनो दुब्लि फोथाराव बिलो दंग' बायदिफोराव ना हमनानै जाबोग्रा जोंनि बर'फोरा ना मैहुर खालामनानै जाबोग्रा बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि जोङो जारिमिन फोरखौबो नायोब्ला नुनो मोनो जोङो सल'बाथाफोराव नुयो जे बर'नि बर' न'खरनि बिमा बा आइजोआ बियो दुब्लि फोथाराव जेखाइ खबाय लानानै ना गुरहैनाय बिलोफोराव जेंगाय लानानै ना गुरहैनाय जोङो दासिमबो जोङो जुदि बिजाबफोराव नायोब्लाबो जों नुनो मोनो दा नंगौ नोंथां थारैनो बेयो जोंनि दासिमबो जोङो जोंनि बिमाफोरखौ एबा आबैमोन खौ जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो खबाय लानानै ना हमहैनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
बेवहाय जोंनि बै ओ बर'नि बिमाया माने ना हमहैनायाव जोङो बायदि रोखोमनि नाफोर मोननो हायो जेरै सें ना गोरि ना ओ खावै ना फिथिख्रि ना मावा ना ओ बोथिया ना बायदि बायदि रोखोमनि ना जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो आरो खांख्राइ बायदिबो जों गोबां मोनो बेनिफ्राय जोङो आरो साम'फोरखौबो खन होयो बेनिफ्राय आरो जों आरो ओ खुसिया फोर बायदिफोरबो जों मोननो हायो आरो बेनिफ्राय जोंनिया बेबायदि ना हमनाया जोंनि बर' आइजोफोरजोंनोल' जोबनानै थाङा जोंनिया ना हमनाय होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हौवाफोराबो ना हमो बिसोरो आरो जे सेन खखा ओ बायदिसिना रोखोमनि जे बायदि लानानै बिसोरो ना हमनायखौ जों नुनो मो- मोनो आरो। दा बिसोरो औ दा बिसोरबो ओ मा होनो बर' हौवाफोराबो न'निनो फुख्रि न'निनो फुख्रियाव जोंनिया ना फिसिनाय बैफोरखौ जोंनिया जेजों सारनानै ह- हमहैयो बेनिफ्राय बर' हौवाफोरा आरो खदाल खबाय बायदि लानानै दुब्लि फोथाराव खुसियाफोरखौ जावहोयो खांख्राइफोरखौबो ख'न' खन'हैयो खांख्राइ जावहैयो। बेनिफ्राय जोंनिया आरोबाव ओ न'निनो हेबनाय एबा गामिनि सोरबा बोराया हेबनाय सेनखौ लानानै जोंनिया बोहैबाय थानाय ओ बिलो एबा दैमा दैसाफोराव जोंनिया ओ सेनखौ सानानै दोनो आरो बेनिफ्राय अखा नायब्ला जोङो फुं आवनो सान ओंखारिनि सायावनो जोंनिया ओ नाखौ लायहोयो बेनिफ्राय दा दैज्लां बोथोर बायदि बायदि समफोराव जोंनिया गोबां खखा फोरखौबो सानाय नुयो दा जोङो एसेबां मानि जोङो गोबांथार सानाय नुला गोबाङानो बायना जासै खायफा खायफा फाया सायै सायै फालांगि खालामसै नाथाय जों गोदो गोदाय नायोब्ला जोङो जों न'खरफ्रोमबो बेबायदि गोबांखौनो जोङो सानानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। दा गोदो गोदायनि खोथाखौ आरो बुरखांफैनोब्लाथ' जोङो खोनानो मोनो जि गोदो गोदाय जोङो गामि गफाफोराव जुदि दुब्लि बारि फोराव ना साहैयोब्ला जों खबाइसे खबाइसे गाहाम जोङो ना हमनो हायोमोन होनना सेनफोरावबो खबाइसे गाहाम ना नाङोमोन होननानै खोनायो नाथाय जों दाबायदियाव जोङो जोंनि गामियाव जुदि ना सायोब्ला जोङो एसेबां मानि ना नांनायखौ नुनो मोना अब्लाबो जोङो एसे एनैखौ जोङो मोनो आरो जानो आनथा
नंगौ नोंथां थारैनो
औ दा बिबदियाव जों मालाबा मालाबा मोनसे मिनिथावना खोथाबो जायो जिे सेन सा सेन सानानै दोनोब्ला अखानायै जिबौ गोनांना थानायखौ जों नुनो मोनो आंनो जेब्ला सादोंमोन सानसेखालि आंनि सेनावनो जिबौ नांना थादोंमोन दा गोबां जायो आरो जोंनिया बेबायदि दा नोंथां नोंथां मा बे ना हमनायनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोननि गामियाव दासिम सिमबो बर' आइजोफोरा बर' हौवाफोरा ना हमो नामा आरो दासिमबो खबाइसे गाहाम ना मोनो नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
नंगौ नोंथां ना हमनायाथ' जोंनि बर' बेफोर जायगायाव जोंनिया हुदा रखमखा माने गोदोनि फायनो बेयो सोलिबोदों आरो बेवहाय जोङो ना हमनो थाखाय न' नो जेनेबा जोंनिया औवाजोंनो बानायनाय जोङो माने ओ जेखाइ, खबाइ बैफोरजों माने ना हमनायखौ ओ नुनो मोनो ओ जोङो बेवहाय जेखाइफोरखौ जोङो गोबाङैनो बाहायो। आरो ना लानो थाखाय जोंनियाथ' खबायाइखौ नांगौ जायो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ बेनि अनगायैबो जोङो माने सेन बे सेनफोरखौबो जोङो न'खरफोरावनो एबा न'नि खाथिफ्राव एसे आबौमोन दङब्ला बैफोर जोंनिया ओ बै औवानिफ्रायनो माने बेखौ बानायनाय जायो हेबो आरो बिदिनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोङो बै दुब्लिनि दुब्लि फोथार नि जोंनिया बैफोर आलिफोराव जोङो हरफोराव साना दोननायखौ नुनो मोनो आ जोबोद गोदोर गोदोर जोङो सेनफोर खौबो साना दोननायखौ नुनो मोनो गोबां दै बोहैनाय जायगाफोराव बिदिनो जोंनिया माने औ नंगौ नंगौ नोंथां बिदिनो माने गोबां नाबो नांना थायो। गोबां हाखरनि ना आरो बायदि रो खोमनि माने नाफोरखौ जोङो सेंना, गोरि ना बायदिफोरखौ जोङो नांना थानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिया बै हिनजावफोरा ज' ज' जोंनिया ना हमनो थाङो दुब्लि फोथारावबो जो ना हमनाय नुनो मोनो जे खाइ लानानै गोबाङैनो माने ज' ज' हमो जोंनिया गुरैयो आरो जोङो दांग्रोमहैनायफोरखौबो दैमा दंग'फोराव जोंनिया दांग्रोमहैनायखौ नुनो मोनो बेयावहाय मान हारसिङै थाङा आरो नोंथां हिनजावफोरबा हौवाफोर माने ज' ज'यै थांनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
जोङो बिदि खालामनानै आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया दैलां बोथोरावथ' बुंनो नाङा जोबोद ना नि माने जोबोद ना मोनो आरो नोंथां बायदि रोखोमनि नाखौ बे दैज्लां बोथोराव बांसिन जोंनिया दै थायो नालाय बेवहाय मोननाय जायो जोंनि जायगायाव माने गोबाङै दैफोरा लोमसावो नालाय बेवहाय जोङो लाङि जे लाङि जेफोरखौ बोनानैबो मोनो आरो जोङो आस्रा बै नायलनजोंनो बानायनाय जोंनिया सारनाय आखाइजोंनो सारनो हायोना बेफोरजोंबो जोङो औ सारनानै गोबाङै जोंनिया नाफोरखौ जोङो हमनायखौ नुनो मोनो जों जोंनि जायगायाव दै माखासे जायो नालाय माने गुबुन जायगा एबा जोंनि आंहा खाथि खालानिनो हाखरफोरनिफ्राय माने हाखरनि दैया लोमसावनानै बैयाव था नाय नाफोरा जोंनिया दुब्लि फोथारफोराव माने फैयो आर ना बैफोर नाखौ जोङो सारनानै आस्रा जै सारनानै एबा सेन गिदिर गिदिर नलबा खखा बेफोर खखाफोराबोथ' जोंनिया औवाजोंनो बानायनाय बैफोरनिफ्रायनो जों माने बेफोरखौ बाहायनानै नोंथां जोंनिया नाफोरखौ ओ मोनो आरो। नोंथां जोंनि जायगायाव आरोबाव जेनेबा बैफोरो ओ दुब्लिफोराव जोंनिया एसे लङा रखम फिसा फिसा थायो नालाय एसे दै जमा जानानै थानाय औ बेफोराव जोङो सिलि सिलिफोर एबा सादग्राफोर बाहायनानै जों बैफोर जायगाखौ माने सारो आरो नोंथां। सारनानै जों आखाइजोंनो नाफोरखौ हमो बैफोराव जोङो ना होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनियाथ' बोथिया ना बेफोरखौ जोङो मोनो गोबां आरो थुरि ना औ बेफोरखौ मोनो आरो सेंना, गोरि ना मागुर, सिंगिखौ दासान्दि जोंनियाव गोबां खम नुनो मोनो। आरो फिथिख्रि ना, मावा ना बेफोरखौथ' जों गोबां नुनो मोनो माने आरो सेंना गोलैनायाथ' जोंनियाव थाखाथारो। आरो नाथुर नाफोराबो थायो आरो बेनि अनगायैबो औ बिदिनो जोंनिया हरफोरावबो जोंङो गोबाङै खांथ्राइफोर नागिरदिंनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा हर हराव जोंनिया मान खांराइफोरा बाहेरायाव ओंखारना थायो आरो गतानि जिङाव अब्ला टर्स लायै लायै जोंनिया ना हमोा माने खांख्रायखौ हमनाय जायो आरो आरो बिदिनो जोंनिया बै सुग्रा सुलि होननानै बुंङो जोंनियाव जेनेबा बेफोरजों जोंङो माने खुसियाफोरखौ माने सुहैनायखौ नुनो आरो जाहबायाया माने खदाल जोंबो जावैनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
नोंथांमोननि गामियाव दासिमबो बेबायदि सुग्राजों सुनानै हमो नामा
औ नंगौ नोंथां जोंनि जाय म गोबांनो फेर जा बुंङोब्ला माने दुब्लि माने बैयाव माने हाब मानेथु औ औ हान्थुसे गाहाम माने बेयो हाब्रुआ हाबलांङो आरो नोंथां बैयाव माने मेटखा फोरबो थासोयो आरो बेवहायनो जोंङो सुनानै माने खुसियाफोरखौ मोनो आरो खायफाया माने बोनो आरो बे गाददा थायो नालाय बे गथाखौ जायफोरा सिनाय हायो बिसोरो माने बोननायखौबो नुयो आरो नोंथां औ नों दा औ बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो लागिथ'नोसै नोंथां औ औ गोजोनथोंदों